नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ दायो नोंथांनाव ओ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदा नि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांजों फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। नोंथाङा सम होनो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंहा आयदायानो जाहैबाय ओ जों जोंनि सुबुं समाजाव एबा बर' सुबुं समाजाव ओ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं ओ जोयोना नोंथां बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै आरो नोंथां बिदिब्ला जोङो।
औ
ओ जोंहा ओ मैगं थाइगं होनोब्ला एबा बर' न'खराव मैगं थाइगं जानाय होनोब्ला माने मोनफ्रोमबो न'खरफोराव ओ जोङो गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला ओ बाजार हाथाइफोराव माने जोङो मैगं मैलाफोरखौ बायनानै जानायखौनो नुनो मोनामोन आरो नोंथां। जेरै जों गावनि बारि बागानाव मोननाय माखासे ओ हाग्राफोराव मोननाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ मैगंफोर खौ बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। जायनि जायनि मुंफोरखौ जों मख'नो गोनां जायो जेरै जों हाग्रायाव मोननाय बै ओ खिफि लेवा जायखौ जों खिफि बेन्दोंबो होननानै बुङोना नोंथां। माने बेफोरखौ जों जायोमोन। आरो बै ओ जाय आरो ओ बेबायदिनो दिंखिया, खारौ खान्दाय बिबार नोरसिं, अन्थाइ बाजाब,
औ
दाफिनि, मानामुनि नैबे ओ रोखोमनि बे गोबां रोखोमनि माखासे मैगंफोरखौ जोङो गावनि बारि बागानाव थानायनिफ्रायनो जोङो ओ बुथुमनानै जायोमोन आरो नोंथां।
औ
बेफोरखौहाय गोबां रोखोमै जायो ओ बबेबा ओंख्रिफोरखौ एबा अन्थाइ बाजाबखौनो जों बुंनो थाङोब्ला गोबां माखा से बेदरफोरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोङो बै खारौ खान्दाइ बिबारफोर खौ जोङो ओरैनो फाजाबो एबा भाजाबो एवनानै जायो आरो बेफोरखौ जोङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जाय अनला ओ अनलाफोराव बो जोङो ओ होसनफानानै जानायखौबो नुयो आरो नोंथां।
औ।
आरो बेबायदिनो जों बुंनो थाङोब्ला बै बारि बागान जाय हा सिङाव बो थाङो बियो जाय माइसुन्द्रि होननानै बुङोना नोंथां। बै माइसुन्द्रिफोरखौबो जोङो बाथोन देनानै जायोब्ला माने बिनि मोदोमनायखौ आंथ' ओरैबायदि गोथाव मोनो नोंथां। माने जोबोद जानो गोथाव मोनो आरो नोंथां। बेबायदि मैगं थाइगंफोरखौ नोंथां। बेबायदिनो नोंथांमोननि साइडजों बेफोरबायदि आथिखाल बिथिङाव मैगं थाइगंफोरखौ माबायदि मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो। जोङो ओंख्रि जायो होनब्ला जोङो बर'फोराथ' ओंखाम जायो नङा होमबा ओंखामजों लोगोसे जोङो ओंख्रिखौ जाथारनो गोनां यो नङा होनबा जोंनि सायदावहाय आथिखालाव नोंथाङा बुंलांनाय बै साना जेनबा खुमब्राफोरनि दाथ एबालेबोल दैजां बोथोर ज खौ गोबां मोनसोगारो। दायो नाजों जानो हायो बेदरजों जानो हायो थिग बिदिनो जोङो हां सो बेदरजोंबो जों जानो जोबोर गोथाव अनलाया माबाया ओ खुमब्राया आरो दायो जोङो मैथा जे जोङो फोनानै लानो हायो नङा होमबा मैथा लोगोसे जोङो मैथाजों लोगोसे जोङो मैथा गोखै आरो मैथा बांगाल होनना बुङो जायखौ गोखा नङा होनोमबा।
नोंगौ नोंगौ।
जोङो फाथो फाथोखौबो जोङो जायो दायो गोरलै गोरलै ओंखारनायखौ। आरो जेब्ला नोङो फ थोखौ रायो अब्ला नोङो बेखौ नारजि बानायनाय जायो नङा होम्बा। नारजिखौबो जोंनि बर'फ्रा अमा बेदरजों जायो बेयो जोंनि बुहुद एंगारनो हायो जोंनि खायद' आरो बेयो। मोनसे बेयो जोंनि दोरोङारि जानाय आरो। आरो जों बिदिनो जोङो नोंथां गोखा गोखैखौबो जोङो जायो नङा होम्बा जायखौ जोङो ओ दायो जोङो सिब्रु मैगंखौ मोनो जोङो। दुबलि बारिआव नङा होम्बा। बिदिनो जोङो साम'फोरखौ जों मोनो दायो गोबांखौनो जों साम' मोनो। साम'खौ जों बिदिनो सबायजों जोङो मोजाङै संनानै जानायखौ जोङो आथिखालाव नुबोयो आरो।
नंगौ नंगौ।
मैगंफोर जानायावबो गोलैयो नङा होमबा जायखौ जों आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय दायो दिंखिया बिलाइ जायखौबो बिबार बेखौबो नों गोबां मोनजागोन नङा होमबा बिदिनो जोङो बिखौ आरो नो जों बिलाइखौ जोङो दायो दुब्लि फोथाराव मोननाय ना बेजोंबो जोङो ओंख्रि होन बरा बरायनानै जोङो जानायखौ नुयो। थिग बिदिनो जों औवा मेवा ओंखा ख्रै नङा होमबा औवा मेवाखौबो जोङो बर'फ्रा अनला बा सबायजों संनानै जायो आरो जोङो मिथिंगायाव मोननाय होननानै जेनबा खारं बिबार बेफोर ओ खारं बिबारखौबो जोङो अनला जायो। आरो जोङो कि-किसुमाना बेखौ इ आलुफोरजोंबो मोजाङै रुदबनानै जानायखौ जों नुयो आरो। आरो बे बायदिनो नों थों ओ जोंनि ओनसोलावहाय बेैयो सजना बिलाइ नङा होमबा सजना बिलाइखौबो जोङो जो खारै खारै ओंख्रि संनानै जायो मानोना सजना बिलाइयाव बा सज'ना फिथाइयाव बयनिख्रुइबो हायेस्ट भिटामिन मोनो होमबा बे सज'ना फिथाइ आरो बिलाइयाव आरो। बेफोर बेफोर रोखम आदारखौ जुदि जायोब्ला जोङो गोबां देहानि थाखाय मोजां आरो जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय जायखौ मोदोमफुल होननानै बुङो नोंथां मोदोमफुलनि बिलाइ खौबो जोङो देग्लिनानै बा जोंनि माइरं गुन्दैजों देग्लिनानैबो जोङो अनला जानायखौ जोङो दासिमबो जायो आरो गोदोबो जों जायोमोन आरो नों थां बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आ आरो जायखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोनो बेयो मो जोंनि मुलि बायसा आरो नोंथां आरो थिग बिदिनो नोंथां जोङो ओ जायखौ जोङो खिफि लेवानि होननानै बुङो नङा होमबा। जायखौ जोङो मु ओ जानायाव जोबोर गोथाव ना थाय गोथाङाव बियो जोबोर मोनामो आरो नाथाय आलुफोरजों संना जायोब्ला जोबोरैनो गोथाव खहाब गोनां आरो। जों बेफोर खोम आदारखौ जानानै जोङो गोदोनिफ्रायनो जिउ खुंबोदों आरो जों दासिमबो जों जायो।
नोंगौ नोंगौ।
आरो जोंनि साइडावहाय नोंथां ओ बेखौबो जोङो गोबां मोनसोगारो जायखौ जोङो ओ दायो जोङो बेब मा होनना बुंगोन दैसा जा दैसा जिं जिंफोराव जोङो जारि बिलाइ नङा होमबा जारि बिलाइ खौबो जोङो नाजों रुदबना जायो बिदिनो दाउ फिसा फोरजोंबो जोङो रदबना जानायखौ नुयो आरो। आरो जोंथ' जोङो सबाय ओंख्रिफोरखौथ' जोङो गोबां रो खोमै जोङो जायो। आं नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदों नोंथां ओ नोंथांमोननिथिंजाय ओ बे ओ खारैजों मा ओंख्रिखौ जोङो नोंसोरो मोना मैगं खौ जानाय जायो खारैजों?
नोंगौ नोंगौ नोंथां। खारै होनोब्ला नोंथां जों बै जोंनि दोरोङारि बर'नि ओंख्रै ओ बै सबाय साम' नैबेफोराव थ' ओ फ्राय खारैखोनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। आरो सबाय साम' नैबेफोराव खारै होनानै जानाय जायो। आरो बै अमा बेदर अमा बे दर आरो नारजि जायखौ नोंथाङा ओ फोरमायलांदों। बे नारजिजों अमा बेदर नै बेफोरावबो जोङो खारै खारै ओंख्रि जानाय जायो आरो नों थां आरो आरो बेबायदिनो जों ओ खारैखौथ' गोबां माखासे ओंख्रिफोराव हो नानै जानाय जायो जेरै जोंहा अनला दाउ नै बेफोरावबो जों खारै होफानानै जोङो सबायफोरखौ रुनानै जानाय जायो आरो
औ औ।
आरो ओ बेबायदिनो जों ओ मैगं थाइगं जानानै जानाय होननानै बुंबावोब्ला जोङो मोनसे ओ खौ रायखांबावनांगोन नोंथां बै ओ खामरेंगा होनोना नोंथां। बै माने खामब्रेंगाखौबो माने गोसोआव फैदों आंहा माने बेखौ ना ना गोरलै गोरलै बा नाफोरजों जायोबा जोबोद गोथाव मोनोना नोंथां माने नैबे फोरखौबो माने जोंनिथिं जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां औ। जोंनि ओनसोलावबोहाय ओ जोंनि ओनसोलावबोहाय बेखौ गोबां मोनजायो जोंनि ओनसोलाव बे खामब्रेंगाखौ। नाजों गोबां रदबनानै जायो। बेखौ नङा होमबा, जायखौ जोङो मोजां नाङो। अनलाबो जायो जोंनि ओनसोलावहाय। बिदिनो जोङो खारैफोरखौबो जोंनि बर' ओनसोलाव जों जायो गोदोनिफ्रायनो जोङो अनला जायखौ जोङो लाइ बिलाइनि अनला, बिदिनो मुला बिलाइनि अनला आरो मुला बेदरखौबो जोङो फोराननानै जोङो आरो गोथांखौ बो जों अनला जायो आरो फोराननानै दोनायखौबो जोङो अनला जाबोनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो आरो दाबो जोङो जाबाय थायो आरो बर'फ्रा। बेफोरो जोंनि दोरोङारि जानायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय निफ्राय आबौ आबै आजै आजौमोननिफ्रायनो जोङो जाबोनायखौ नुदों आरो जों दिनैसिमबो जों बर'फ्रा बिदिनो जोङो मिथिंगायाव मोननाय गोबां ओंख्रिखौबो जोङो जाफादेरो आरो। नङा होमबा नोंथां। आरो जोंनि ओनसोलावहाय नारजि अमाखौथ' जाया रावबो गैयानो नङा होमबा नारजि अमाखौ बयबो मानसियानो जानो मोजां मोनो। आरो बर'फ्रा गोखाखौबो जायो मानोना जोंनि सानफ्रोमबो जानाय ओंखाम आदारावबो जोंनियाव गोबां हाइद्र'कार्बन थायो, जायनि थाखाय सुगार बेमारफोरा गोदै बेरामा जानो नागिरो। बेफोरनि थाखाय जोङो बर'फ्रा गोखाफोरखौबो जायो आरो जेरै थ्रु बिलाइ, जेरै नारजि थिग बिदिनो जोङो गोबां बिलाया जेरै गोखा जायो, खायसे खसे बिलाया बेफोरखौ जोङो जानाय जोङो नुबोयो आरो। औ जोङो आरो अनलाखौ जोङो, नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जोङो अनला खौबो जोङो गोबां रोखोमै जोङो जायो नङा होमबा। जेरै खुमब्राफोरखौबो जोङो अनला जानानै बेहाय जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो खारैखौ होगोन, नङा खारैखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जायो आरो दासिमबो जायो। आरो जों खारैखौ गावनो बानायनानै जायो गावनि आखाइजोंनो नङा होमबा जायखौ जोङो थालिर फस्लानिफ्राय जोङो मोनो। बेफोरखौ जोङो थालिर बिलाइखौ जोङो सावनानै हांगार जायो जाय हांगार बेखौनो जोङो बिदै सरनानै जों बिनि फ्रायनो जोङो खारैखौ जोङो दिहुननायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। अब्ला जोङो जानाया जोंहा गोबां दोरोङारि जानाया जोङो बिदिखौनो जायो, अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय, जोंनि सावरायनांगौखौ बिखिनावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां। औ, गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।